औ खोनादों बे बिदिब्ला दायो जोङो सोलोंथाइनि फारसे सावरायजागोन ना
औ सावराय जायो
जेनेबा मोनसे इगजाम बा आनजाद लिरनोबा माबोरैहाय फरायनाया गोनांथि बेनि सोमोन्दै ओं दायो आङो ससे बुंसै जेनेबा सोलोंथाया सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि अब्ला जोङो बे सोलोंथाइखौ लानो थांनायाव माखासे आनजादफोर होनो गोनां जायो
औ
फरायसालिनि आरो बेजों लोगोसे माखासे साख्रिफोरनि थाखायबो जों जोङो आनजाद होनो गोनां जायो ओं अब्ला दा बेवहाय माबोरैहाय फरायनो नांगौ बोरै गोसो होनो नांगौ बिनिसाइ सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना? ओ गिबियावहाय ओह मेट्रिक आन्जाद बेनि सोमोन्दै बुंग्रोनो हागोन ना?
औ औ
बेहाय स्टाडि खालामनायनि सोमोन्दै आं
आथिखालावथ' नों ओ मेट्रिक आनजाद लिरनायाव ओह जोंनि ओह लाइमोनफोरा खमसे खम फिफटिन सिक्सटिन इयार्सनि जायोना मेट्रिक आन लिरजासिमहालागै दा ओ मेट्रिक आनजाद लिरनायनि सिगां ओ बे सासे गथ'आ लाइमोनाथ' गोसो होनानै फरायखानांगोन। आ जोंहा ओ बायहा मेट्रिक आनजादावहाय गासै सयथा साबजेक्ट जायो नामा सिक्सथा?
औ नोंगौ।
टा साबजेक्ट थायो ओ बा उम उम दाम ओ बे आनजादखौ पास खालामनो थाखाय बे लाइमोना बे मोनद' साबजेक्ट खौ पास खालामनांगोन अब्लासो बियो माने पास जायो। दा बे आनजादखौ फास्ट खालामनो थाखाय बे लाइमोना बे से बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि टाइमखौ टेबोल खालामना लानांगोन ओह उमुख दिनाव उमुख थारिखआव आं बेखौ फरायगोन आरो खैथानिफ्राय एसांखिनि टाइमनिफ्राय एसांखिनि टाइमसिम आं बे साबजेक्टखौ फरायगोन आरो बेनिफ्राय बै साबजेक्टखौ फरायगोन बेफोरबायदि माने मोजां मोनसे गावनि हिसाबाव गाव टाइमखौ मेनेज खालामनो हानाय बायदि माने बेफोरबायदि खालामनानै फरायनायखौ एडजास्ट खालामनो हायो आरो टाइम खौ मेनेज खालामनानै फरायनो हायो दा आह बे बिथिङाव बे एगजामखौ पास जानो थाखायल' बे ओ लाइमोना साबजेक्टखौ फुल कमप्लिट फरायजोबनानै मोजाङै बुजिनानै लाखानांगौ। लिरनाय जाय साबजेक्टआव दुरबल बे साबजेक्टखौबो बियो माने मोजाङै हास्लाबाबाबो माने जोंनि फरायसालिफ्रावथ' ओ किसुमान गोबां फरायसालिफोर दङ माने साबजेक्ट ओ कमप्लिट खालामा बा एक्जाम ओ फराफोर थायोना फराफोर सेप सेपटारफोरखौ कमप्लिट खालामा मोजाङै फोरोङा बेनि थाखाय एक्सट्रा टिउसन लानो गोनां जायो दा जुदि क्लास फोरावहाय साबजेक्टफोरखौ सेपटारफोरखौ सासे टिचारा कमप्लिट खालामना होनो हायाब्ला बे एक्सट्रा मोजां टिचार नायनानै माने बे सा सन लानो दा बे बेफोरबायदि खालामनो हायो जुदि साबजेक्टफ्रा कमप्लिट जाजोबाब्ला आरो बे समावथ' जोंनिया ओ लाइमोनफोरा किसुमानफोरा बुजियो माने आरो किसुमान लाइमोनफोरा ओरैबायादि थायो माने मोनसे साबजेक्टखौ लेखा नायनानै फरायजोबनानै बुजिजोबनो हाया माने बेबायदि जायो आरो ओ एसे साननायफोरा एसे बुजिस्लाबजोबनो हाया नालाय गासिनिबो साननायफ्रा माने एखे नंजोबा दा बेफोरखौ माने मोजां टिचार नायनानै टिउसन लानानै क्लासफोरखौ गोसो होनांगोन क्लासफोराव हास्लाबैफोरखौबो मोनो टिउसनफोरनि गेजेरजोंनो कमप्लिट खालामनांगोन आरो दा बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो सासे ओ फरायसाया दायो इनिफ्राय ओ बे साबजेक्टखौ अ बे आन्जादखौ पास खालामनो थाखायथ' एसेबांखिनि खस्थ'खौ खालामखानांगोन ओमफ्राय बेखिनियानो बे बेखिनि आरो जोबोर मोजां मोजां माने आंनि साननायाव बियो माने बेबायदि खालामोबा सासे फरायसाया मोजां पास जानो हायो आरो दा बेखिनियाव माबाफोर बुंगोन नामा नोङो
ओम आंबो बिनि सोमोन्दै ससे बुंनोसै जेनेबा मोनसे फरायसालिनि फरायसाया बियो बे फरायसालियावनो गासै सोलोंथायखौ लाजोबनो हाया जे सिलेबासफोरखौ कमप्लिट खालामजोबनो हाया अब्ला बियो नोंथां बुंनाय बिदिनो बेयो फिसा लानो हायो लोगोसे ओ आथिखालाव मा से आफाद ग्राहाय जेनेबा ओ खथ चिं सेन्टार खुलिनानै होदों ओ गरम बन्द'नि सम समावहायबो बेफोरखौ खुलिनानै होनाय जादों आरो खायसे गरम बन्द'नि अनगायैबो बोसोरावनो कचिं सेन्टार खुलिनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोराव ए बि सि बिसोरो मोजां अ लाफिननो हायो जे ओ जोंहाय बिसोरो थाखो खथा स्कुलहाय थाखो खथायावहाय सोलोंनाय खौनो बै कचिं सेन्टारावबो सोलोंहैनानै बिसा रिभाइस सिथायो अब होमा बिसोरा बुजिनाया आं बारे बारे मोननानै मोनसे टपिकखौनो सानै बा साथामजों बुजाय जानो मोननानै बि बिसिनि बुजिनाया मोजांसिन जायो ओ बे बिदिनो थाखाय बे मोनसे मोजां राहा आरो बिसोरो ससियेल मिडिया नि हेफाजाबखौबो लानो हायो जेरैहाय आथि खालाम नुनो मोनो जेरैहाय इउटुबफोराव माखासे गोरों गोरा सुबुं फोरा भिडिअ बानाय नानै हगारो फुरा मोनसेनि आरो मोनसे मोनसे खालामनानै पार्ट पार्ट खालामनानै बिसोरो भिडिअ आपलड होयो अब्ला बेखौ बिसोरो नायनानै बिनिफ्राय आनसार्सफोरखौहाय लिरख'नानै लानो हायो बुजि गिनानै लानो हायो जाय बैफोराव थांनो सोलाबा बिसोरो बिनिफ्रायबो लानो हायो आरो बेनिफ्राय आ आरो मानसिनि बुंनायनि मबाइल फनावहाय सो होयो आरो फननि माखासे सावगारिफोर बुंनायफोरा मा खर'आव बांसिन गोसोआव थासिनो अब्ला बिसोरो बेनिफ्रायबो मदद खौहाय लानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओरैखौबो मोनसे मोनथिनो हायो जे
औ
सरखारानो जा माखासे अ माहारियारि आफादफोरानो जा
औ औ
फोरखौ होनानै होदों जेरैहाय सोरनोबा अ रांनि मदद होदों
औ
आरो बिदिनो माखा से
औ
ब्ला मोजाङानो नाथाय आंबो बेबायदि बान्थाखौहाय मोनफुंनो हायो बेनिथाखाय बेनिफ्राय आरो आथिखालाव नलेजजों लोगोसे पार्सेनाबोे खालामो अ पारसेन्टखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिसोरो फरायनायखौ गोसो होनो नांगोन ओ फराफोरखौ फरायजोबनानै बुजिना लानायाथ' बिसोरनि थाखाय जोबोद नांखा खायसे ओरैबायदि थायो आनसार्सफोरखौल' फरायो जायनाखि फराफारिखौहाय फरायजोबा अब्ला बिसोरो बुजिनो गोब्राब जायो गेजेर कुइसन फैयोब्ला बेखौहाय लिरो बिसोरो गोब्राब
मोजां खोनायासो आङो
खोनायाखै ना हेलौ
दासो एसे नांथादोंमोन नांथादोंमोन दासो खोनाबाय ओ
गोब्राब जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरो फरा टिखौहाय मोजाङै फरायोब्ला बिसिनि थाखायनो मोजां आरो।
औ
उम बिदिनो बे ट्रिक आनजों लोगोसे माखासे गोबां आनजादफोरावबो बेफोरबायदिनो गोसो होनानै फरायोब्ला सासे फरायसाया फ जानो हायो सा फरायसा हिसाबखौ लिरनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि दङ।
गोनांथि गोनांथि सासे फरायसाया ओ गावखौ अ जा खिजाया आनजादखौ फास खालामनो थाखाय मोजां गाइदसफोरखौ माने खोनासंनांगोन आरो आरो गिदिर गोलावफोराबो गाइड्स होनो रोंनांगौ। होनो रोंनांगोन। न'नि मानसिफोराबो माने फराय बे न'नि मानसिफ्राबो गावनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होनांगोन आरो। गथ'नि फरायनायखौ मोजां खालामनायाव हेफाजाब होनांगोन। आरो नों बुंनाय बायदिनो माखासे आफादफोर होनदोंना बैसोर बैफोर आफाद फ्रा माने आथिखालावथ' गोबां ओ नाजायो। थिगानो माने फरायसाफोरखौ फरायनायाव इनकारेज खालामनाया थिग गानो जादों आरो लोगोसे मोजां मोजां गाइदसफोर होयोना बेफोरबो थिना आरो गरम होनो ओ गोलोम बोथोरनि समाव बन्द' मोनोना बेफोरावबो कचिं होनाया बेफोरबो मोजाङानो थिकनो बेफोर माने हेल्प खालामो आरो सासे जेनेबा मेट्रिक इगजाम लिरनो गोनां सासे फरायसाखौ हेल्प खालामो जोबोद मोजांनो आरो बेफोर मोजां मोजां अपरसुनिटिफोरखौबो सासे फरायसाया लानो रोंनांगोन आरो मोनसे एगजामाव होनाय सेलेबासखौथ' कमप्लेट खालाम खानांसिन। औ औ
औ दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ
औ दे दे दे ओ